खुलुमबाय नोंथां औ खुलुमबाय दं ओरैनो जिरायना
अ ओंखामफोर संखांबाय ना?
औ संखांबाय नो दासो
एसे गोजानाव‌ थांबा मोजां जागोन नामा अ साइदआव माने आवाज खोनाबाय थादों नोंथांनिखौ
अ
नेत
मा होनो अ अ एसे गोजानाव थांलाय नोंङो सोरनिबा नों आंनिखौ खोनादों ना?
औ खोनादों
अ एसे माने आवाज बाहेरा आवाज खोनादों माने
औ फेन होदोंना
अ अ फेनखौ बन्द' खालामना दोनथ'लाय एसे सावरायलायनि नोंथांजों
औ दे खोनाबाय
मा ओंख्रि संदो नोंथां?
ओंख्रिया दालि दालि बि रुनाय
अ गायनाय फुनायफोरा जाजोब्बायना नोंसोरनिथिं
औ जाजोबबायानो
अ